औ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं बिदिनो एसे लामाजों बेरायलांदों र' नोंथां।
अह। आं नोंथांनियाव ओ सुबुं अनजिमानि जेंनाफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो सानदोंमोन।
औ औ औ फोरमाय जागोन नोंथां।
दा सुबुं अनजिमाया सुबुं अनजिमानि जेंना होन ब्ला सुबुं अनजि माया रांखान्थियाव गोबां गोहोम खोख्लैयो।
औ।
सुबुं अनजिमा बारायनाया भारदाव ओ गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो। ओ जेरै ओ जिगुजौ जेरै जाग्रा बेसादनिफ्राय लानानै जिगुजौ स्निजिबा मायथाइया याव भारतनि सुबुं अनजिमाया
औ।
सा द'जिसे दश'मिक दाइन कौतिफ्राममोन।
औ।
ओ बिब्दिनो जिगुजौ दाइनजिब्रै मायथाइयाव बारायनानै बे अनजिमाया सा स्निजिथाम दश'मिक लाथिख' कौटि जादोंमोन।
औ।
नै रोजा जिसे माइथायाव, बिब्दिनो सुबुं अनजिमाया बारायनानै गासै ओ सेजौ दश'मिक नै से कटि जायो।
औ
नाथाय ओ एखे सम मै एखे समानै जोंनि भारताव, जाग्रा बेसादा बारायाखैमोन,
औ
बेनिखायनो जों गुबुन हादरनिफ्राय जाग्रा बेसाद लाबोनानै जानो गोनां जायोमोन,
औ
बे ओ बे बि बे बिथाथिनिफ्राय जों दासिमबो बारग'नो हायाखै आरो
औ
सुबुं अनजिमानि बांनायखौ होबथानो हायाब्ला जों दानिफ्राय गोबांसिन जाग्रा बेसादफोरखौ दिहुननांगौबो, जागोन
औ
इसेल' आबाद मावग्रा हा, आरो दैबाना रानस्राव, रानसि बोथोर बेफोरनो आबाद बारायनाय होनाय आबाद बाराय होनायखौ, हेंथा लाबोदोंमोन आरो इयुनावबो जों मिथिंगानि मिथिंगानि सायाव मिजिं थिनानै, बिब्दिनो रांखान्थिखौ, गोख्रों खालामनो हानाय नङा आरो
औ
बिब्दिनो दोनथुमनाय,
औ
बेसाद दोन बेसादफोरा थोवा जायोब्ला, मुलाम फा मुलाम्फा लाग्रा, फालांगियारिफोरनि अनजिमाया बारायो,
औ
आरो बिसोरनो जोंनि खरसानि बिबांफोरखौबो बाराय होयो आरो।
औ
बेसादफोरनि बेसेना बारायो नांगौ जाग्रा बेसादारि बायनाय बायनायावबो बिब्दिनो न'खरनि खामायनाया लामा नायनांगौ लामा नायनांगौबो जायो आरो।
औ
बिनिखायनो रांखान्थि दावगानायाव हेंथा सोमजियो।
औ
बिब्दिनो थाग्रा जायगा आरो न' बां होनोब्लाथ' ओ भारत हादराव गोबां सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो ओ थाग्रा जायगा आरो न' बां आंखालाबो रोखायै नुजाबोदों आरो।
औ
सरासनस्रायै जों नोगोराव सुबुंफोरनि बायदि जायगाफोराव थाबायथिंनानै जिउ खांनायखौबो नुनो मोनो।
औ
बिदिनो गिदिर गिदिर समायना अट्टालिकाफोरजों नोगोरफोरा बुंफबनानै थाब्लाबो बेयाव मोजाङै फोसाबनानै लानो रोङै न' बां आरो उखुमजों अखा सेरनाय आरो गाज्रि मोनामनाय नालाफोरनि सेराव जिउ खांनानै थाग्राफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
बिदिनो भारत हादोरा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव आरो जाग्रा बेसादफोरा ओ बां गैयैनि जाउनाव लाख लाख सुबुङा बोथिसे ओंखामखौ थोजासे मोनजायाबालानो न'आव थानो गोनां जायोमोन।
औ
दा बेफोर सुबुं अनजिमानि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलायदो।
औ
सुबुं अनजिमानि जेंना होनोब्ला जोंहा। जा नोंथाङा एसे बुंबोबाय बेफोरबो मोनफा मोनफा जेंना आरो बेजों लोगोसे जोंहा सुबुं देहा
सुबुं अनजिमा बारायनाय लोगो लोगोनो दाबसे जायगाखौनो गोबां मानसिया बाहायनायनि जाउनाव दाखोर दाला गारनायनि गोनोखोआरि फोथायथाव जायग्रा गैयियाव सुबुं देहाया। गोग्लैबोनो हमबाय आरो सोरगिदिं बेरामनि बिजानुआ साग्लोबबोनाय साग्लोबबोनानै गाज्रि बारा जोंनि आबहावाखौ गिजरा खालामो आरो बारजों बार देरब्ला्रा बारदेरग्रा बेरामफोरा जोंनियाव बारदेरो। लोरबां देहायाव गोग्लैनो। गोनां जायो। आरो बेराम आजार जायो। बेराम जायोब्ला गैजारोङिफोरा मोजां मुलि बायनो हाया बेनिखायनो बेराम हामोब्लाबो देहाया लोरबाङैनो थायो। बिदिनो सोमोनांथाव सुबुं अनजिमा बारायनायानो बे दुखुखौ। फोनांजाबनायाव हेंथा होबोदों आरो।
औ
लोगोसे सोलोंथाइ
आ
गथ'फोरा उन्दै उदै बुंजासे मोनजायालासे सोलोंसालियाव मोनहैयो। बिजाब बुथुमनायनि बिसोरहा गैया लोरबां देहा लानानै गोसोआ मोजाङै खामानि मावनो हायियाव सोलोंथायाइया फुरा जाया।
लेखा गोरों मानसिया साननायजों गुबुन गुबुन जायगा नुनायजों खोनानानै फरायनानै दुखुखौ होखारनायनि बिदाथिखालामनो हायो। बेबादिनो लेखा रोङैफोरा सैथोनि सोमोन्दै गुबुन सुबुंनिफ्रायसो मिथि मिथिनो मोनो आरो जायफोरनिफ्राय मिथिना मोनो बिसोरबो एसेल' रोंनायखाय बिसोरनि रोंनायाबो गोरोन्थि थालाङो आरो।
औ
दा नोंथां ओ। आंजों रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ दे।